हेलोव नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा दसे सम ओ फ्रि दंङ नामा?
औ दंङ नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि दंङ बा आ आंनो दसे सम रायज्लायनो थाखाय सम होनो हागौ ना?
औ हागोन नोंथां
अ नोंजों ओ फंनैसो आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन। नोंथाङा जेबो उसुबिदा दा जायाबा रायलायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां रायलायजागोन।
अ आं जो नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै फंनैसो रायज्लायनो सानदोंमोन। नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना? अ अ नोंथाङा ओ हो नो-नोंथाङाथ दा मिथिखागौ ओ बर-बरफोरा दा ओ गायनाय फुनाय ओ बोथोर जा जागासिनो बे बोथोरनि ओ गायनाय फुनायनि सोमोन्दै नि आं नोंथांजों रायज्लायनो सानदों नोंथांमोननि थिंजाय दासान्दि ओ गायनाय फुनाया ओ माबादि आरो मा मा राहाजों नोंथांमोननि थिंजाय ओ गायनाय फुनाय खौ ओ गायो
ओं गायनाय फुनाय होनबा आबाद होनब्ला ओ बिनो जायो नोंथां जेरै जोंनाथ दा जोंनि ओनसोलाव ओ गुबै आबाद होनब्ला बे गायनाय फुनायानो आरो ओम गायनाय फुनायनि अनगायैबो गुबुन आबाद मावो नाथाय दाथ दैज्लां सफैदों नङा होनबा नोंथां ओं बे दैज्ल सिगाङाव गुबै आबादानो जाहैबाय खोथिया फुनाय खोथिया फोनाय आरो माइ गायनाय बेफोरनो बेफोरखौ मार बै खालामो होनना सोङोब्ला नोंथां ओ गिबियावनो आं खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै बुंनोसै नोंथां ओ खोथियाखौ जोंना जोंनि ओनसोलाव ओ ओरैबायदि खालामो खोथियाया जाबाय माइद्लि माइद्लिनिफ्राय जायो जायखौ माइ गुबै माइ खालामनानै दोनो जोंना ओ बे माइ द्लिखौ उम जा जों ओ थांनाय ओ आगोल बोसोर मोनसेयाव दा दा बोसोरनि ओ सिगां बोसोर मोनसेयाव गायनानै मोननाय गोग्गो फिथाइनि ओ माइखौ बेखौ बय जानाय माइनिस्राय माइनिस्रायबो बेखौ गोग्गोसिन खालामनानै जोंना गुबुनै बेखौ दोननाय जायो एक्सट्रायै ओ बेनि उनाव बेखौ जोंना ओ नै फैनाय बोसोराव जेनेबा थांनाय बोसोराव मोनबाय एबार बोसोराव जोंना बेखौ फोगोन बेबायदियाव जोंना बेखौ एक्सट्रा दोननायखौ जों लानानै बस्टायाव सो सोनानै खाथबनानै आरामनो-नो हाखर बा फुख्रि उम बेफोराव ओ जोंना सोमनानै दोनो सोमना दोननानै ओ बेखौ खैदिन सोमो होनब्ला साननै बा सानथाम बेफोरबायदि सोमजायो ओ सोमनानै बेखौ बोखाङो बोखांनानै ओ हाफोराव आरामनो बेखौ लामस्रोना दोनो आरो बेखौ लाइ बिलाइ बा थास बिलाइ गुवारजों आरामनो खोबनानै दोनो ओ बेखौ मानो खोबनानै दोनो होमब्ला बेयो बे सानसे बा आथा दिननि ओ खावसे दिनाव बेयो गाजा बेरो बोखांनानै दोनोब्ला बे माइया गाजा बेरोब्लासो जोंना फोनायाव आराम जायो आरो थाबनो ओम फाय बेखौ फोनो थाखायथ जोंहा हाब्रुुनांगोन नङा होमबा नोंथां ओ बेखौथ ओरै हागोरान फोराव होबा जानाय नङा ओ बेबायदिनो जोंहा फोगोन जागाखौ जोंना अखा हादैखौ जोंना दैखौ बुथुमनानै लायो आरो जुदि अखाफोर हायाब्लाबो जोंना सेल ब बेफोर ओ ओ पाइपनि दैजों जोंना ओ फख्रि हाखरफोरनिफ्राय सारनानै जोंना बे फोगोन जायगायाव दैखौ बुथुमना लायो नोंथां बेनि उनाव बेखौ हालेवो ओ फारतावनो जोंनो खारायो बेनि उनाव खामार होयो ओ बेफोरबायदिनो ओ एवनानै आरामनो बेखौ जब होयो आरो बे दुब्लिखौ जब होनायनि नि उनाव ओ सानाव एवनानै बा सानावनो लोगो लोगो फोनाय जाया बेखौ ओ सानावनो हेवनानै सानावनो‌ लोगो लोगो हेवब्ला बे हाब्रुआ दै ब्रां ब्रां जानानै जोंना खोथिया होनाया मोजां जाया ओ बेखौ जब होनानै जेब्ला बेलासे सेफोराव फैयोब्ला बे हाब्रुआ आराम जबोब्ला माइआ माने जों फोनाय माइआ सायावनो थायोब्ला ओ बे खोथिया सायावनो रोदा अरनानै जेब्ला जों माइ गायनो बे खोथियाखौ फुगोन अब्ला ओ माने ओ मोजां जायो आरो हा फाया खस्थ जाया फुनायावबो ओ सानिफ्रायनो फैयो हा फाया मोजां जायो आरो आरो बेबायदिनो खोथियाखौ फोनानै जोंना से दानसोनि गेजेरावनो फुजायो आरो से दान बा ओ ब्रैजि सान बेफोराव जोंना बे खोथिया फुजायो ओ बे खोथियाखौ फुनायनि उनाव जोंना ओ माइखौ गायो आरो माइ गायनाया बेफोरबायदि जायो ओ माइखौ गायो होनबा जोंना ह मा बायदि गायो होनबा ओ जोंनो बेफोरबायदिनो माइखौ हाब्रु खालामनानै ओ गायनायखौ नुनो मोनो बांसिन जोंना ओरैथ जोंना थेल थेलनि गोनांथि ओ बारा जाया मानो होनबा जोंना आरो बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव सेलफोरनिबो बारा ओ मा होनो माबा गैया आरो खा मोननो हानाय सलनि माबा गैया जोंनि फोथाराव आरो जोंना अखा हादैै खौनो जमायनानै लायो अखा खौनो नेनानै जोंना माइ गायनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो आरो ओ बांसिनानो जोंना माइखौ माबोरैआय दै माबोरै गायनानै फोजोबो होनब्ला नोंथां जोंना ओ गोबाङानो दानिया हाजिरा बेफोरबायदि लानानै गायो आरो आरो आगोलथ जोंना आबै आबौमोननि दिन ओ समाव उम मोसौजों बा नांगोलजोंनो ओ हेवनानै ओ मैफोरजों ओ बेफोरजोंनो एवनानै बा फानब्रु खालामनानै माइखौ गायो मोन नाथाय दाना नोंथां खम समनि गेजेरावनो जानायखौ बयबो नायगिरो खम समा बयनिबो थाखाय आंखाल जाबाय नोंथां बेनि थाखायनो ट्रेक टर ओंखारबाय गोदो ट्रेक टरनिबो बारा राहा गैयामोन बे ट्रेक्टरजों‌नो एवनानै थाबनो माने हाजिरा बुरजा बुरजा लानानै थाबनो गायो आरो नोंथां आरो ओ माबोरै राहाजों मोजां फिथाइ लानो सानो होनबा जोंना आगोलो मोसौनि बोरमा जेरै मोसौ ओ मोसौनि खि बोरमानि खि बेफोरखौ जोंना जमायना दोननानै नआवनो हासार बारायनानै होयोमोन होननायखौ खोनानो मोनदों आगोलनि समाव नाथाय नोंथां बेफोरबायदि हासारखौ जोंना ओ जोंनि ओनसोल लाव ओ बेफोर बायदि बाहायनाया एसे खम जाबाय। मानो होनब्ला मोसौ फिसिनायाबो खमायलांनो हमबाय बेनि थाखायनो जोंना हाथाय बाजारनि हासारखौसो बायनानै होफैनायखौ गोबाङै नुनो मोनो। आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव आबाद बेफोरबायदि माइ गायनाय आबादखौ बेफोरबायदि आयदाजों जोंनो गायनानै फोजोबो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ आबादाव आं गुबुन आबादखौ सोंथला नोंथां माइ आबादाव माबायदि हासारफोरखौ होनानै ओ गोग्गो फिथाइ मोननो ओ राहा लानाय जायो नोंथाङा ओ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन गोग्गोआ बाद ओ गोग्गो माइ मोननो थाखाय जोंनिथिंजाय ओ ओ गिबियावनो जोंना एवनाय एवनाय हायाव ओ मोसौनि गोबोर हासारखौ ओ एसे ओ होनानै ओ जेनेबा होनानै बे खौ आरोबो एवो नेक्सथ खेबसे एवफिननानै ओ बेखौ मोजाङै
ए
ओ मोजाङै माबानाय बायदि बेखौ मै होनाय जायो ओ मै होनायनि उनाव ओ मै होनायनि उनावबो जों गायनायनि सिगां इउरिया हासार ओ पटास बायदि बायदि हासार आरो दानि हाग्रा थैनायनि हासार बायदि हासार ओ सारनायखौबो जों ओ नुनो मोनो हाग्रा थैनाय मुलि बेबायदि मुलिखौबो जों बाहायनायखौ आथिखालाव जों नुनो मोनो ओ बेखौ ओ गायनायनि सिगांबो होयो ओ माइ गायनायनि एसे आगो माइ गायनायनि आगोलनि हाब्रुआवबो जों बे बेखौ ओ बाहायनायखौ नुयो आरो माइ गायखांनायनि ओ जेब्ला माइआ सोमखोर जाहांनो हमो अब्लाबो जों ओ माइआ जौनानै जौनानै फिथाइ होन होनो हानायसै सिमहालागै जों इउरिया हासार ओ पटास बायदि बायदि हासारखौ जों बाहायनायखौ नुयो आरो गोबां बायदि बायदिसिना हासार आथिखालाव जों हाथाइ ओ बाजाराव जों नुनो मोनो ओ गोग्गो गोग्गो आबाद ओ मोननो थाखाय ओ जोंना बेखिनिखौनो बाहायनायखौ आं दासिम नुनो मोनदों। नोंथांमोननिथिंजाय ओ गोग्गो आबाद मोननो थाखाय आरो मा मा ओ हासार बाहायो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गोग्गो आबाद मोननो थाखाय दा बेफोरबायदि नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरबायदि हासारखौनो जोंनाबो होनानै ओ गासैबो आबादारिफोरा मावो। उम नाथाय ओ नआव बायनाय हासारखौ एसे खम बेफोरबायदिनो जोंना गोबोर हासाराखौ जेरै न'आव बानायनाय होनबा गोबोर हासार हासारखौ बाहायनाया एसे खम जाबाय आरो नोंथां दा बांसिन बाहायनायखौ नुयो होनब्ला द'खान बाजाराव बायनानै मोननाय हासारखौ बांसिन बाहायनाय खौ नुनो मोनो नोंथां।
अ अ गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ नोंथाङा दसे सम होनानै दिनैनि आंखौ नोंथांमोननिथिं मावनाय आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो थाखाय अब्ला नों नोंथां दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा?
औ दे नोंथां अब्ला।
अ गोजोननाय
औ नोंथांसिमबो जोबोर गोजोननाय थाबाय।